हेलौ। खोनादोंना नोंथां?
हेलौ।
हेलौ।
हेलौ। औ। खोनायाखै।
औ दासो खोनादों।
अ।
दा नोंथाङा ओरैनो दंना?
ओं ओं ओरैनो दङ।
जुदि माने नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांजों बे जोंनि जिथुनाखि दानि आबहावा बिनि सायाव रायलायनो सानदों नोंथांजों खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा जुदि ओरैनो दंब्ला रायलायनो हागोन ना?
ओं ओं हागोन दे।
औ।
हेलौ।
अब्ला औ औ खोनायाखै?
औ औ रायलायनो हागोन दे होनदों।
औ औ
अब्ला नोंथाङा माने जेनेबा जोंनि बे आबहावाया मानि थाखाय गुबुंले जानो हमखो बा सिगांथ' एसेग्राब गाज्रि नङामोनदां दा मानि थाखाय सोलायनाय फैखो बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा
औ हायो जेनेबा आंनि साननायाव बा आंनि नुनायाव आबहावाया गुबुंले जानायनि मेन कारनानो जाहैबाय ओ दंफां दाननायनि ओमफ्राय आरो दंफां लाइ फाङा खमायलांबाय नालाय बेनि थाखाय जोङो नांगौ बायदियै अक्सिजेन बा जोंनो मोजां बारहावा नांगौखौ जोङो मोनला आरो बेजों लोगोसे नोगोर बा टाउन सोहोरफोराव ओ गोबांनो ओ मा होनो बिदिखौ ओ थाव दिपुफोर दिहुननायनि बा आरो प्लास्टिक माबा माबि दाखोर सावग्रा बेफोरदि कारखाना खालामसोबाय जे बेफोरनि धुङाफोरनि थाखायनो आबहावाया गुबुंले जानायखौ आङो सानो आरो ओं ओमफ्राय नोंथाङाबो फोरमायनानै होदो दे
औ माने जेनेबा जोंनि दानि आरो सिगांनि बेफोरबादि आबहावाखौ बुंनो थाङोब्ला बुहुद माने गोबां सोलायनाय फैबाय
ओं नंगौ
औ जिहेथु माने सिगां बेफोरबायदि गोबां बिफां लाइफांफोर दङमोन दानि ओ दानि समाव नायनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिया गावनि नांगौनि थाखाय बा बेफोरबायदिनो गुवार लांदां जायगा न' लुनो थाखाय बा बेफोरबायदिनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोनांथिनि थाखाय दिनै सुबुं माहारिफ्रा गोबां बे फोर बायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ
औ नुनो मोनो औ
जा-जायनि जाउ जायनि जाउनाव दिनै ओ जोंनि बारफोरा गोबां गुबुंले जानो हमदों दा बारगुंले जानाय बुंनो थाङोब्ला बेल' नङा जाहोना जे बिफां लाइफां दाननायखाय जादों बेल'बो नङा खिनथु दिनै औ खिनथु दिनै जोङो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो ससे लामा हान्थिनो थाखाय बेफोरबायाददि गारि मथरफोरखौ बाहायो जाय गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाया दि ओंखारनाय उखुन्दैफ्रा दिनै गोबां बे ओ बारफोरखौ दिनै गुबुंले खालामबोगासिनो दङो
नंगौ नंगौ
औ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन जे बेफोरबायदि गोबां गेदेर गेदेर फेक्टरिफोर बा दारिमिनफोर सोमजिखांनायनि उनाव बा खुलिनायनि उनाव खुलिनायनि थाखाय जोंनि बारहावाफ्राव गोहोम खोख्लैगासिनो दं मानो होनोब्ला दिनै बेफोरबायदि गेदेर गेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय जि ओंखारनाय उखुन्दै जि गेसफोर जि बारनि थाखाय मोजां नङा बा जोंनि थाखाय मोजां नङा बेफोरबायदि गेसफोरा दिनै बेफोरबायदिनिफ्राय ओ बेफोरबायदि गेदेर गेदेर दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनानै जोंनि ओ बारहावाफोरखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ।
ओं
औ
सैथोआ थारैनो ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा होबथानो हानायनि माबा मोनसे ओ कारन दङ नामा दङ होननानै नोंथाङा सानो नामा? जेनेबा जोङो बेबायदि आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो माबायदि एसेब्लाबो जोङोथ' ओरैनोथ' एसे हानाय नङा होमबाबो एसेब्लाबो जेनेबा जों खम खालामनो हानाय जाहोन नुयो नामा नोंथाङा माखौबा?
माने जेनेबा आंनि आंनि बायदिब्ला आरो जिहेथु जों गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दान फायबायाय बे बिनि जायगायाव जोङो दा गोबां बिफां लाइफांफोरखौ गायफिननो नांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जि सोरांब्लानो जे जोङो ससे लामा थांनोब्लाबो दिनै गारि मथरफोरखौ बाहायो जायनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि खुन्दैफोरा ओंखारो दा बिफोरबायदिनो जायगायाव जोङो ससेल आान्था थांनायखौ जोङो बेफोरबायदिनो साइकेलफोर सालायोब्ला आं मोजांसिन जागोन होननानै सानो आरो बेजों लोगोसे दानि जुगाव दिनै ओ दिनैनि जुगाव गोबां बेफोरबायदि ओ मा होनो गारि मथर बाइकफ्रा ओंखारबाय जायफ्रा माने बेटारिजों खारो बेफो फोरबायदि ओ थाव थाव सावनो बा बेफोरबायदि उखुन्दै ओंखारनायनि खुनु जेबो गोनांथि गैया।
नंगौ
बेफोरबायदिनो जायगायाव माने ओ जों दा जि गारि मथर सालायबाय थादों बे फोरबायदिनो जायगायाव जोङो बेफोरबायदिखौ सालायोब्ला एसे नङा एसेब्लाबो होबथासिननो हागोन नामा होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसे बेफोरबायदि बिदिनो जोङो ओ अबेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला दिनै गावनि निजे गारिफोरखौ लानानै जों थाङो। दा बेफोरबायदि बिनो जाय गायाव जोङो गावनि निजे गारिफोरखौ लाङा लासिनो जिथुनाखि ओ पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट जेरै बेफोरबाददि ट्रेन फोरखौ बाहायो ब्ला जोङो एसेबाबो माने होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ औ साइकेलखौथ' आजिखा लि नुनोनो थांबावलासो
औ ओरैनो जि नुयो गामि ओनसोलफ्राव गंफा गंनैल'सो नुयोनोसै
ओं ओं आरो गामियाव एसेबां नोगोरनि बायदि गुबुंले जाद्रायाखै आ मालाय ओ एसे गोगोयैनो दङ दाबो गामि खना खनायाव ओम ओमफाय आरो जेनेबा जोङो गासै इस्कुल कलेजफोरावनो जोङो इनभारमेन्टेल देवल' नङा माने सानफ्रोमबोबाबो नङा सानफ्रोमबो नङा ओम जिखुनु नोंनि जोनोम बारा जोनोम दिन बा माबा मोनसे फेस्टिभेल बेफोरदि जाबाथाय थाय जोङो दंफां गायनायखौ ओ मानसिफोरनो फोरोंनानै होनो हाबा बा बेबायदि दिनाव नोङो फांसे दंफां गाय होननानै बेबायदि बुंलांनो हाबा उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिदि बुंबा बे मानसिया देरजासिम बेसे दंफां जाहैगोन। होमबा बेबायदि गा खालामोबाबो माने जोंनि बारहावाया गुबुंले जानाया एसे थागोनबा दंफाङा आरोबाव गोदान खिलिफिनगोन बिदिखौ आं सानो आरो दे ओं जेनेबा जोनोमनिफ्राय जोङो बोसोरसे जाबाथाय फांसे गायगोन आरो बोसोरनै जाबाथाय फांनै गायगोन बेबायदिनो बे मानसिया बुहुद गायबा आरो नों नों नों गायनायनि उनाव आरो आं गायबा बेबायदिनो जोङो बयखौबो बेबायदि फोरोंलांबा जोंना माने बेफोरबायदि गुबुंले जानाया एसे हमथागोन बा थाबथागोन होननानै आं सान्दों आरो। औ इस्कुल कलेजफोराव दायोथ' बोसोराव खेनसेल'सो गायो बेबो बिफां गायनो नागारै ओ बिबार फिसा फिसा हाग्रा बिबारफोरखौसो गायनायखौसो बांसिन नुबावसै दाना।
औ नंगौथ'।
बिफां बिफाङाव जोङो गाज्रि ओ माबा बेबायदि मोजां आबहावा बा अक्सिजेन मोजां मोननो थाखायल' नङा जोङो बिफांनिफ्राय बिफां गुदियाव जोङो गरम बोथोराव जिरायनानैबो थाजिम बार बा सायहा मोनसे गो-गोजोन जायगा मोननो हायो बिफां सिङाव जिरायनानै सायहा मोनो। बेनि थाखायबो जोङो बिफांखौ गायनां गौ।
औ।
ओम बेखिनियानो आरो आं बुंनो नागिरनाया।
औ दा नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो इस्सा जादोंबा सोंनो हागोन आरो।
औ जेनेबा सोंनो आंना बेखिनियानोमोन होननाया आं ओमफाय एसां सानस'नोबो हाद्रायाखै माबायदि माबायदि
ने अब्ला नोंथाङा जेनेबा ओ बारनिया थ' जाबाय दा ओ दै गुबुंले जानायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानगोन नामा दैया दिनै मानि थाखाय गुबुंले जाबोगासिनो दङ?
औ औ दैया मानि थाखाय गुबुंले जादों माने दै जोङो जेरावबो जोङो दैखौ गोग्गो मोननो थांमारला आइ-आइरन ओमफाय बिदिनो मोनामनाय इफोरबायदि मोनोसै। बेनि जाहोना मा? नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होलाय।
अब्ला आं बुंनि
औ।
जिहेथु माने जोङो बेफोरबायदि गोबां दैमा दैमा दैमा दैसाफ्रावनो दिनै मैलाफोरखौ जों नुनो हमोसै
औ नंगौदा।
दिनै बेफोरबायदि गोबां फेक्टरिफ्राबो दिनै गावनि जि बाहायखांनाय जि मैलाफोर बा बेफोरबायदिनो लिकुइड केमिकेलफोर बे फोरबायदिखौ दिनै दैमा गिदिर गिदिर दैमा दैसाफ्राव हगार हरो बिथांमोना जायनि ओ जायनि जाहोनाव दिनै दैफोरा गु बुहुत माने मैला गुबुंले जानो हमदों आरो बेजों लोगोसे जों सुबुं माहारिफ्राबो जेबो मोनसे गावनि दायथ' हिसा बै जेबो सा नालासिनो जोङो दैयाव प्लास्टिक बेफोरबायदिनो मैला दाखोरफोरखौ दाखोरफोरखौ गारलाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जाउनाव ओ जायनि जाउनाव बे दै फ्रा माने दिनै सानफा एफा सानफा एफा गुबुंले बा मैला जालांनो हमगासिनो दङ जायनि जाउनाव जोंनि ओ जि जों लोंग्रा दै हासिंनिफ्राय बोखांना हासिंनिफ्राय बोखांना लोंग्रा जि दै बेफोरावबो गोहोम खोख्लैहैगासिनो दं होननानै आं सानो आरो।
ओं। थारखौनो होनमारदों नोंथाङा। ओ जेरावखि खाथि खाला न' खाथि खाला दैमा फिसा फिसा थानायावबो जोङो मैला गारहरनायखौ नुयोसै आरो न'आव बाहायनाय प्लास टिक जोङो मैगं बायना लाबोबा प्लास्टिक मोननाय बा मि थाइ जानानै प्लास्टिक मोननाय बेफोरखौ जोङो सावगारनो नागारै बा मोनसे मोजां दासे एक्सट्रा जायगायाव दोननो नागारै बिदि दैमाफोराव गारह'रना दोननायखौबो नुयो औ प्लास्टिक आनो माने आबहावायाव एसे गोहोम खो-खोख्लै खोख्लैखायो होननानै आं सानो आरो। सावबाबो धुङाजों गाज्रि जाहै बाय गारबाबोथ' बेबायदि मैला जाहैबाय। बेयो सेवनोबो रोङा
अब्ला नोंथां जाहा टाइमा जानानै फैबाय नामा?
औ औ।
औ दे बिदिब्ला औ। द'